हेलौ
हेलौ
नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अब्ला नोंथांजों दिनै बर'नि जानायफोरनि सायाव दिनै सावरायनोसै नोंथांजों सावरायनो हागोन ना
औ सावराय जायो नोंथां
अ बर' फोरा मा मा ओ आबाद मावनानै बा मा मा आदारखौ बर'फोरा जानो मोजां मोनो बा बोरैहाय संनानै जायो बिनि सायाव एसे सावरायनो हागोन ना नोंथांजों
औ हायो नोंथां सावरायनो हायो
जोङो जा जानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जानायानो जोंनि ओ गोनांथार जानाय गैयाब्ला जेनेबा जोङो जिउ खुंनो हाया जानायखौ जोंनो सा फ्रोमबो मानसिनिनो गोनांथार ओ जेरै जों जायालासेनो जेनेबा सानब्रै सानबानि उनावनो जों मानसि हारिया थैयो आरो जेनेबा जानो जुदि जायाबा आदार जुदि नांगौ रोखोमनि जों देहायाव आदार सोआब्ला जोङो मोनजाया अब्ला जोङो सानब्रै सानबानि गेजेरावनो जोङो रुंसारिबो जानो हागौ आरो बेखायनो जानाय आदारा जोंनि था खाय गोनांथार जानाय आदार होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फोरा ओ अनला खारै साम' दाउ बिदिनो आरो फिथाइ सामथाइ बायदि बायदि मैगं ओंख्रि संनाबो दिनै जायो आरो अनला खारै जायो बर'फ्रा दाउजों सबायजों आरो अमा बिदि बायदि बायदि खौ जानानै दिनै बर' हारिया जिउ खुंबाय दं आरो जोंनि जानाय आदारा ओ गुबुन माहारिफोरजों आलादा एसेबाबो आलादा जोङो गोखा गोखैबो जायो जेरै बिथिं नारजि अमा औवा मेवाजों सबायजों बिदिनो खुमब्राजों दाउजों ओमफ्राय नाजों मैथाजों बिदिनो गोबां माने आलादायै जोंनि बर'फ्रा माने जायो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइदआव हाय ओ जानायखौ बोरैहाय जेनेबा बोरैहाय जायो जेनेबा बोरै संनानै जायो नोंथांमोननि साइदआव एसे सुंद'यै बुंनो हागोन नामा नोंथाङा बोरैहाय जोङो जायो बोरैहाय
नंगौ नोंथां हागोन औ दे होनोमलाय आं एसे मिथिनायफोरखौ फोरमायनोसै। उम जोंहा मैगं होनोब्ला जोङो ओ आदारावनो गोलैयो जोङो माबा ओ जखिजाया मैगंआवबो जोङो गोबां ओ भिटामिन बायदि मोननो हायो जोङो माने ओंखाम ओंखाम लोगोसे जोङो मैगं- थाइगं बायदिसिना गोथांफोरखौ माने जानांगौ अब्लासो जों बिनिफ्राय नांगौबायदि द जोंनि देहायाव अ भिटामिन बायदिसिनाफोरखौ मोननानै जोंनि सावस्रिया गोग्गो जानानै थायो। ओ दा ओंखायनो थिग बेबायदिनो जोंनि आ बर' बर' हारियाव बांसिनानो ओ बांसिन मैगं-थाइगंफोरखौनो ओ बा गावनो न'आव बायनानै ओ न'आव गायनानै एबा बा फोनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बेनि गेजेराव जोङो बैफोर ओ बेफोर मैगंफोरनि गेजेराव जोङो बांसिनै ओ फोनानै गायनानै जानाय बा जाहैबाय ओ जों गिबियाव बुंनो हायो उम मैथा ओ भिनदि उम ओ आलुफोरखौबो जों गायनानै न'आवनो गायनानै लायो ओ लोगोसे उम ओ फाथो आरो ओ लाइ लाफा मुला बेफोर गा- गासैबो गासैखौबो जोङो न'आवनो गायनानै लायो बोथोर बोथोरजों लोगोसे माने गोरोबनानै बैफोर मैगंफोरखौ गायनो गायो थिग बेबायदिनो जोङो मैथा खौ ओ नाजों जायो जोंनि ओनसोलाव जानाय ओ जानाय रोखोमा जाबाय ओ नाजों जायो ओ अमा बेदरजोंबो जायो जायो ओमफ्राय लोगोसे जोङो मालाबा ओ मैथा गोखै जोङो ना गोरानजोंबो जानाय नुनो मोनो बेनिफ्राय मालाबा खारदै होनानैबो जोङो ओ मैथा गोखैखौ जायो आरो मैथा बांगालखौबो जोंनि ओनसोलाव खारै होननानैसो सो माने खारदै होनानैसो बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां नोंथांनि नोंथांनि बुंनायखौ जोंनि साइडआवबो एखे रोखोमनि जोंनि साइडआव जे ओ थलिर फस्लाजोंबो अनला अनला जायो। जेरै अनलाखौ जोङो अ माइरंखौ सोमनानै दोननानै जोङो बेखौ दिंखि एबा आजिखालिथ' मिसिन सिनारि बुस्थु ओंखारबाय बेयाव सोरबा थबसि सियाव देनानैबो बिदि गुन्द्रि खालामनानै लायो बिनिफ्राय थालिर फस्लाखौ जोङो मोजाङै दांनग्लिजोबनानै खारै एसे होनानै बिनिफ्राय दै गुदुं गोदौ होनानै बेहाय अ अनला खौ गारनानै होयो बेनिफ्राय थालि थालिर फस्लाखौ दानग्लिनानै एवफ्रामना लानानै बेनिफ्राय गारलानानै होयो आरो।
बिखौ जेनबा थालिर फस्लाखौ नोङो बेयाव बेदर होनानै जायोब्ला सा बांसिन गोथाव मोनो बिदि खालामनानै जायो आरो। जोंनि ओनसोलाव आरो साम'खौ जोंनियाव फोथारनिफ्राय लानानै फैनानै जेनेबा साननै सानथाम दोङो दैयाव बालथिंङाव सोमना दोननानै बेखौ खिगारहोयो आरो लेथ्रा खालाम लेथ्रा बिजानुरिफोरखौ गगारहोखांनायनि उनाव मोजाङै बेखौ सुनानै बा मिखिफोरजों सेबनानै जेनेबा गारजि मेखि लिबुजों सेबनानै जेनेबा साफा खालामनानै गिरुफोरखौ खारहैयो आरो जेनबा बेयाव आइरन नांनानै थानायखौ बेनिफ्राय बेखौ बेखौ जोङो दानस'नानै जेनेबा बेखौ खुगाखौ ब खुगाथिनि बिनि माबाखौ बोखायो आरो बे गोरादि मोनसे थायो बेनि खुगा जायखौ खोबथेग्रा खुगायानो आरो बियो बेखौ जोङो बोखारनानै एरख'यो खासिजों एरख'नानै जों खिथुथिं दानस'यो आरो जायनि थाखाय जोङो सोबना जायोबोला जोङो मोन माने बेखौ जों जानो हायो आरो सिङाव थानायखौबो जोङो साम' जाबोला मेगननि थाखाय मोजां मोजां होननानै मिथियो अब्ला नोंथाङा बिनि बेलायाव मा बुंगोन जे जेनेबा सामुआ जोंनि थाखाय देहायाव जा जाबोला माबाफोर गोहोम खोलैयो नामा
उम साम'खौथ' नोङो अ गुबैयै अ गोबां गोदो समाव जोङो गोबां माने बिलो दंग'फोराव जों मोननो हायोमोन। ओ नाथाय ओ नाथाय आथिखालाव बे साम'खौ जोङो माने। मोननाया एसे गोब्राब जाहैबाय मानोना अ आथिखालाव जोङो आबाद मावनायफोराव बा बांसिन रासायनारि बायदिसिना आ हासार बा बायदिसिना मुलि अ पेस्टिसाइदफोरखौ बाहायनायनि जाहोनाव। उम बेै ओह साम'आबो आथिखालाव माने गोमालांनो हमदोंसै मानोना थै यो अ बै मुलिफोरजों बुथारजानानै खमायलांनो हमबाय ओंखायनो जोङो ओ गुबैयै जोङो दायो आथिखालाव मोनोबा जोङो फुख्रिफोरावल'सो जों बेफोर साम'फोरखौ मोननो हासै बेफोर फख्रिफोराव मोन मोननायखौनो जोङो नागिरनानै खला खनला नागिरना लाबोनानै लाबोनानै साफा खालामनानै जोङो संनानै जायो बे संनाय साम' जानायाव खोनानो मोननाय बायदिब्ला जोङो ओ साम'आ माने मेगननि थाखाय मोजां होनदों ओमफ्राय बेनि थाखायनो गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों बा फोथायनानै बिदिनो जोङो जाबोदों ओमफ्राय जोङो बेनि बेलायाव जोङो बेखौ बांद्राय जायोब्ला जोंनि देहाया खहा दङ मानो होनोबा जोंनि ओ लिभारफ्रा गाज्रि जायो जोंबा जुदि नांगौनि बांद्राय जायोबा गासै बुस्थुआनो जेरै खहा गोनां बेबायदिनो बेखौ जों साम'खौबो जोङो जो नांगौनि बांद्राय जायोब्ला जाफ्लेबाय थायोमोन
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो थिगानो आरो जोंनि साइदआव आरो बे नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौ जेरै जोङो माबा माबानिफ्राय बनायनाय जायो बेखौ फाथोनिफ्राय बानायनाय जायो होननानै जों मिथियो नङा होमबा नों
औ औ नंगौ।
जेनेबा नोङो दाननानै बेखौ फोराननानै बेखौ न'आव खाथुनानै दोनो आरो बिनिफ्राय बेखौ नोङो सोम जानो समाव जोङो एसे एसे जानो समाव जोङो दिहुननानै जोङो सोमनानै दोनग्रोयो बिनि गिरुफोरखौ ओंखारनानै जों थेबथाबनानै गारगारो बिनिफ्राय जोङो बेखौ हाफ फ्लेन्नानै लायो किसुमाना किसुमाना बेखौ डाइरेक्टनो साफा खालामनानै ओ दै गुदुङाव रुयो रुनानै जोङो बेहाय एसे खारि स खारि सार थांनायनि उनाव जोङो आ बेखौ बेदर सोरबा बेदरजों जायोब्ला नाजों जायोब्ला बेखौ एव नावखौ मोजाङै बा बेदरखौ मोजाङै बा अमाखौ बेदरखौ मोजाङ एवना लानानै जोङो बेयाव गारलाना होनानै जोङो एसे खारै सारलानानै होयो आरो बिदि खालामोब्ला जों जेनेबा नारजि अमाजों जानानै जेनेबा जोङो मोजां नाङो आरो जोंनि थिं बिथिं बिदि सङो आरो आथिखालाव गोदोनिफ्रायबो जों संनायखौ बिदिखौनो नुबोदों जेनेबा दाबो आथिखालाव बिदिखौनो संनायखौ नुयो आरो अब्ला नोंथांनियाव आं मोनसे सान सों सोंलु सोंनो सानबाय जे जेनेबा बोरैहाय नोंसोरनि साइदाव
औ
जेनेबा खारैखौ बोरैहाय बानायो खारै जोंदि जायो बर'फोरा जायो खारैखौ बोरै न बलायो सुंथाबै ओ बुं
औ नंगौ नोंथां जोङो ओ खारैखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बानायनानै जाबोदोंमोन नाथाय बेखौ जों ओ बै गोदो-गानि गोदो गोदायनि मानसिफ्रासो मिथिगौ आरो बोरै बेखौ बेबायदि जायो होननानै बानायनानै जेनेबा ओ जाबो थिग बेबायदिनो जोङो ओ खारै बाराय बानायनो थाखाय जोङो बांसिन ओ थालिर बिफां ओ थालिर बिफांखौ जों दानफैनानै ओ जों सान्दुं फोराननानै सावो लोगोसे जों बिनि ओ बेदर थालिरनि जा बेदर बेजोंबो जोङो ओ खारदैखौ ब बानाय बेखौनो ओ लोगोसे आरो जोङो सबाय ओ सबाय सिबिं आरो बेसरनि ओ थाराफोरखौ बिफांफोरखौ जोङो सावनानै ओ उनाव बिनि हांगारखौ दै ओ सावखांनायनि उनाव बिनि हांगारा गुसु जायोब्ला जों बेयाव हांगाराव दै एसे होनानै बेखौ लदा खालामनानै जोङो दोननो हायो ओमफ्राय थिनानै दोननानै जोङो जेब्लानो जोंनो नांगौ जायो अब्लानो जों बेखौ दिहुननानै जोङो माबा बहाबा-बहाबा जों बथल बा, जेखि जाया माबा मोनसेयावहा जों होनानै सिंथिं गुदुं सफुंनानै जों साथिं दै एसे एसे लुना होनानै सिंजों जोङो हाजानानै फसरो आरो फस
नंगौ औ नोंथां बुंनायाबो नोंगौ आंबो बिदिखौनो दिनै जोंनि साइडआवबो बिदि एखे रोखोमनिखौनो खामो खायसेया थालिरनि बनायो खायसेया ओ सिबिंनि साबानिफ्राय बनायनानै जि हांगार मोनो बे बेखौ जोङो दैजों साबस्रना दोननानै लदा खालामनानै जोङो बेखौ उनाव ओ न'आव दोनफैयो बेबा नांगौ समाव जायोब्ला बेखौ नोङो दै होनानै बेयाव फखरनानै जोङो खारदै बनायनाय जायो आरो नोंगौ नोंथांमोननियाबो थिगानो अब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाबाय ओ जोङो उनाव सम मोनोब्ला जों उनाव साव
औ जागोन दे मालाबा अ उनाव सम मोनोब्ला जोङो गुवारै मोजां सावराय फिन फिननोसै नोंथां ना औ गोजोन्थों